औ नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
अ नोंथां आंथ' नै ओरैनोसो जिरनानै दं आरोना आंना।
अ ओमफ्राय जामुं आदारफ्रा जाखांबाय नोंथां सानजौफु
औ औ नोंथां औ जाखांबाय औ।
अ मा मा ओंख्रिसो जाखो नोंथाङालाय?
ओंख्रियाथ' नोंथां माबासोमोन दालिजों मेवाइजोंमोन ओमफाय भिन्दि बाजि एसेमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां ओमफाय नोंथांमोना जानाय जाबाय नामा नोंथां?
नोंथां नायाथ' जाबाय औ जोंनाबो।
औ मा मा ओंख्रिसो जानाय जाखो नोंथां?
नोंथां ओंख्रिया बांद्राय मोजां नङा होनजायोलै दालि ओंख्रि आलु फाजा नारें जोंसो सेब नानै जालाबाबाय आङो।
अ नोंथां। ओमफाय गायनाय फुनायफ्रा जाबाय नामा नोंथां?
गान फुनाया नोंथां मा होनबावनो बोथोरानो माथो अखाबो गैया सानदुंसो थिं थिं जानानै दंथारो नोंथां।
अ अ मा अखा हायाखै नामा नोंथां?
ओमहो अखाया हायाखै नोंथां, ओमफाय नोंसिनिथिं बोरै सोलिगानो दंनो गायनाय फु
अ अ नोंथां जोंनिथिंथ' फ्राय जोबफ्रामजोबबायनो होनजाबाय नोंथां। गामि एरिया फ्रावबो रावाबो गैफ्राम जालानो होनजाबाय सोरबाबा बिदिनो हा बुरजा गोनाङा नोंथां बिदिनो दंसै आरोना बिगासे बिगानै बिदिया दंसै आरोना नोंथां। ओमफाय माखासेयाथ' फ्राय जोंहाथ' जोब्बायानो होनजाबाय नोंथां। जोंहाबो खोथिया थिलि एसे एनैल'सै आरोना। बेफोरखौथ' हायाथ' एसे बोरि हिसाबै आं माखासे मैगंफोरसो मावनो होननानै दोननाय जाबाय आरो ना नोंथां।
अ
औ औ।
अ ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि दं आरोना नोंथां?
औ नोंथां आथ' फ्रियानो दं औ नोंथां।
होमबा नोंथां आं नोंनिसिम मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन नोंथाङा दानदिसे सम आंनो फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ हागोन औ।
होमबा नोंथां टपिकआ नैबेसोमोन जोंनि दानि हान्थामेलानि बागै आंनो फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ हागोन आं औ।
होनबा फोरमायहरलाय देलाय नोंथां।
अ बुंनो थाङोब्ला आं नोंथांनो फोरमायसै दानि हान्था बेेलानि बागै आरोना नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ।
बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा दानि हान्था मेलाया जोंहा गोदोनि बादि गैद्रायै नंला नोंथां। जोंहा गोदोनि दिनाव जों दाबादि जों जा हिसाबै हान्थियोमोन गोदोनि दिनाव जोंहा बिदि सुबिदा गैयामोन। नाथाय दानि जुगावथ' जोंहा सुबिदायानो सुबिदा होनजायो नोंथां। जोंहा गोदोनि दिनाव जों माखासे सुबिदाफोरखौ नुनो मोननाय जायामोन नोंथां। जोंहा गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा रेलगारिफोरबो गैयामोन। दानि जुगनि बादि गारि मथरफोरबो गैयामोन। आरो साइकेलफोरखौबो जों खोब खमैनो जों नुनो मोननाय जायोमोन आरोना नोंथां। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि दिनाव इदिनो गोजान लामा हान्थिलाबायनो थाखायबो गारिफ्राथ' गैखायानो होनजाबोन ओमफ्राय नोंथां। जोंहा खोब दंब्लाबो जोंहा साइकेलफोर गंफा गंनै थायोमोन आरो। लामाफ्राबो जोंहा खोब मोजाङानो नङामोन होनजायोमोन आरोना नोंथां जोंहा औ जोंहा बुंनो थाङोब्ला लामा सामाफ्रावबो गोदोनि दिनाव जोंहा
हाग्रा बंग्रा गेजेरजोंसो जोंहा फिसा फिला बिदिनो लामा थायोमोन। आरो खोब बिदि लामाजोंनो जोंहा गोदोनि दिनाव गराइ गारि मोसौ गारि ओमफ्राय थेलाफोर बबायबायनानै जोंहा
थाबाय हान्थिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां मथथे जोंहा बुंनो थाङोब्ला खोब गोदोनि सुबुंफ्राव जोंहा ओ थाबायनानै हान्थिनायखौ जों नुनो मोनोमोन खोब लंथारोब्लाबो सोरबा दिनै एसे एनै थानाय एबा गोनां सुबुंफोरा जोंहा बिदिनो थेला एबा मोसौ गारि गराइ गारि थानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। नाथाय जोंहा दानि जुगावथ' बेफोरो जिबानो नंला नोंथां जोंहा मोसौ आरिफोरखौ जोंहा बिनो रांखान्थिनि बिथिङाव एसे दावगाबायनो थाखाय खायसे जोंहा फिसिनाय जायो एसे एनै मदद मोनबायायो खोमानानै नाथाय दानि जुगाव जोंहा बयनिबो न'खराव जों साइकेल गंबा गंफा एबा साइकेलावथ' जोंहा बयनिबो नखराव थाखासे दानि जुगाव नोंदां
ज
नाथाय खोब जोंहा मोनबावो जोंहा ब न'खराव जों बाइक गंसेफोरखौ जों नुनो मोनो सोरहाबा गैयाबाबो बिदिनो दानि जुगाव थाफ्राम जोबबानो होनजायो जोो आर ना नोंथां हान्था मेलानि दाख्लै बुंनो थाङोब्ला आरो दानि जुगाव जोंहा लामा सामाबाबो जोंहा फाखका ब्लक थाइसारिनि जाजोब्बाय आरो ना। आरो गोजान गोजान लामा हान्थिलाबायनोबो थाखायबो जोंहा ओरैनो गारिफोर थाबाय गारि हुरा गारिफोराबो जोंहा गोबां रोखोमनि ओंखारबाय जोंहा दानि जुगाव जोंहा आबाद देलाबायनो थाखायबो जोंहा ट्रेक्टरफोर ओंखारबाय साखा खब्रै लामा हाथिनि थाखाय ओंखारबाय मानसियारि रोगानो थाखाय जोंहा नै थुम थुम बेट्रिनिबो ओंखारबाय नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोजान गोजान लामा हान्थि फथिनो थाखायबो जोंहा रेलगारिफोर ओंखारबाय नोंथां ट्रेन जोंहा मेरला मोनसे जोंहा चेन्नाइ एक्सप्रेसफोर दङ कलिप धक धनि फल'फोरबो जोंहा नुनो मोनसै दानि जुगाव गोबां बिबांनि ट्रेनाबो बांबाय नाथाय गोदोनि दिनाव खोब जोंहा ओरै साइथिंहा नुनो मोनामोन जोंहा ओरैनो मेन मेन टाउनफ्राव जों एसे एफा एनैखौ जों नुनो मोनदों खोब गोबाव समनि उनावसो जोंहा रैसथिंखौ जों फसाय नुनो मोन्दों आरोना नोंथां आरो दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि हान्था मेलायाव जोंहा दैमा गेजेराव एबा दैमाफोरजोंबो जोंहा माललांलाय लाबोनो थाखाय जोंहा गोब्राबमोन मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि नावफोरा दानि जुगनि नावफोर बादि नङामोन गिदिर जाहाजफोर गैयामोन गोदोनि जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि नावा फिसा फिसा जायोमोन आरो माल बुरजाफोरखौ जों लांनो हायामोन आरोोना नोंथां। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दानि जुगाव जों गोजौजों बिरबायबायनानैबो जोङो हान्थिनो हायो एबा हान्था मेला जगाजगखौ जों खालामनो हायो आरोना नोंथां। दानि जुगावबो जोंहा माखासे गोबां राहाफोरखौ जों नुनो मोनदों हान्थाामेलानि बागै आरो
रेल आरिफोरजोंबो जोंङो थाङो थाखाय जों एबा खेनसे खननैयावनो माल गारिफोरखौ जों माल गारिफोरजों ट्रेन मालगारिफोरजों जों मालफोरखौ खेनसेयावनो गोबां बिबांनि मालफोरखौ खौ जों लांनो हायो आरो ना नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
आरो आरो दैमा गिदिर गिदिरफ्रावबो जों जाहाजफोरजों बबेयावबा दाबसे दैमा बारनाय जायगायावबो जों जाहाजफोरजों एबा नाव गिदिरफोरजों जोङो मालफोरखौ लांलाय लाबोलाय एबा हान्था मेलाखौबो खालामनो हायो बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फंनैसो हान्था मेलानि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन आं मानो हाया जानोे हबा आङो जियानो नोंथाङा माखासे बुंनांगौ खोथाफोरखौनो फोरमायलांखाबाय। होमबा आं नोंथां सिम जि हाखौ आं फोरमायफिन नाजानोसै आरो नोंथां। नोंथां होनलांनाय बायदिबाथ' जोंनि दानि गोदान मुगायावहाय गोबां सोलायनायानो सोलायनायखौ नुनो मोनदों नोंथांनि बायदिब्ला आरो आंबो बे बेफोरखौहाय एसे आनन्दाज मोनबोखादों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायनिफ्राय आरो दिनैसिम जोङो मा मा मेगनजों नुनो मोनदों बेफोरखौ जों बयबो नुखादोंआानो गोदोनि दिनावहाय जोङो गोजान गोजान लामा हान्थिनो थाखाय बिदि ट्रेन गारि मथर दिङाफोरनि दिङाफोराथ' दंमोन नोंथां दिङाफोरा नाथाय जों दानि गोदान गोदान मुगानि दिङाफोरनिफ्राय गोदोनि दिङाफोराहाय जेबो हालारनो नोंथां। जायखौहाय जोङो आखाइजों जावनांगौमोन नाथाय दानि जुगावहाय मेसिनारिफोरजोंनो दैमाखौहाय बार होलांनो हायो जोङो गोदोनि दिन गोदोनि दिनावहाय जोङो दैमाफोर बारनो थाखाय दिङा फिसा फिसा जायफोरखौहाय जोङो आखाइजों आखाइजोंनो जोङो बारनानै था थांनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि जुगावथ' दिङाबो ना दि-दिङा नाल गैया जोंनियावहाय जिप लाइनफोरबो फैबाय जायखौ
गोदोनि दिनाव बेफोरनि जेबो सुबिदा गैयामोन आरो गोदान गोदान गोदान गोदान नोंथां होननायय बायदि ब्लक आरो इसिमिइट इसिमेट बारि बा जोंहा लामाफोरखौ नुनो मोनो जायखौहाय जोङो आरो होनब्लाबो गोजान गोजान लामा हान्थिनो थाखाय उरां जाहाजफोरबो गोबां दङ जाययावहाय जोंहा फार्स्ट क्लास सेकेणड क्लास आरो थार्द क्लासफोरनि नाम होननानै दं जायावहाय जोंहा रांखा-रांखावरिनि सायाव दिडपेन्ड थायो जेरावहाय जोंहा मोजां सुबिदा गोनां जिरायनो एबा
खोनादों नोंथां?
औ नोंथां खोनादों औ
बिदिनो आरो नोंथां जोंनियाव दायो रांखावरिफोरनि माखासे खोथाफोर थायो जेरावहाय जोंहा गोजान गोजान लामा हान्थिनो मानो नि थाखाय जोंहा दिनावथ' जेबो रांखावरिनि आंखाल गैयामोन नाथाय दानि जुगावहाय जोंहा गोबां रांखौरिनि गोनांथि दङ मा नो होनब्ला जोंहा दानि जुगावथ' ओरैनो नंला जाहैबाय गोदान गोदान गोदान गोदान जायगाफोर नायनो थाखाय जोंहा गोदान गोदान मुगाफोर मुगाफोरजों लोगोसे जोंहा हान्था मेलायाबो गोबां सोलायबोबाय होननानै बुंजायो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनागासिनो नामा
अ नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दानि जुगावहायथ' दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेथ' नंला जोंहा गोबां गिदिर गिदिर जायगा हादोरफ्रावबो जोंहा जोंनि बे हादोर भारत हादोरनिफ्रायबो जोंहाा हासिनो जायनि जोहै जोङो ट्रेन आरो गो
आरोाफोरजोंबो जोङो गोजां हाजोर गंसिहा दावबायलांनो हायो जेरावहाय जोंहा गोबां रांखावरिनि गोनांथि दङ गोदोनि दिनाव रांखावरि होनोब्लाथ' जोंहा थाइसे थाइनैफ्रानो जोंनि दानि जौसे एबा नैजौसोनि समान जायो नाथाय नाथाय दानि जुगावहाय जोंहा बेफोरनि बागै एबा रांखावरिया जोंनिया गोबां बारायबोबाय होननानै बुंजायो आरो खोनाथां खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनागासिनो
बुंनो थाङोब्लाथ' बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा बेफोरनि बागै सावरायनो थाखाय जोंहा गोबाव गोलाव समनि सम गोनांथि जायो नाथाय जोंहा समनि आंखाल आरो नोंथाङाबो गुबुन गुबुन खामानि आरो आंहाबो गुबुन गुबुन गावबाागाव गुबुन गुबुन खामानिफोर थायो होमबा जोंहा समावबो बारानानै थांबाय दोनथ'लायसै नामा नोंथां
औ नोंथां दोनथ'ासि द आं दोननोबो बादोंमोन नोंथांबखौ दोनलायनोसै आरोना दे
औ जागोन दे नोंथां